हेल'। औ नोंथां।
औ।
ओ नोंथाङा दसे सम फ्रि नामा।
नोंथां आंथ' फ्रियालाय फ्रिमोन दा नोंथाङासो मा बुङो।
आदसा आंथ' माने दसे सम नोंजोंहाय। फनाव सावरायनो सानदों।
औ औ औ।
सावरायनो हागोन नामा। दा ओरैनो दं दादोंनानै। खोथाफ्रा मा टपिकनि रायलायनो बिदों। आतसा आं आंनि टपिकआनो जाहैबाय जोङो दंफां लाइफां। आ बोरै गायनांगौ बा औ दंफां लाइफांआ जोंनो थाखाय मा खालायो। मा मा होयो जोंनो थाखाय नु। बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा।
ओम हागोन नोंथां दा जों। जेनेबा दंफां लाइफांनि बिसय बा बिनि एसे।
फोरमायनांगौ आरो नोंथांआ औ। औ।
दा बिदिबा आं एसे। नोंथांसिम एसे दंफां लाइफांनि बिसय बा एसे फोरमायना हरनोसै जाबा।
औ जाजाबाबो जायाब्लाबो नोंथां खोनासंबानो जाबाय औ।
औ दा आंनि आवासखौथ' नोंथांसिम खोनाहैखादों।
खोनाहैखादो औ खोनादों ओ।
दा जों ओ।। दा जेनेबा जों दंफां लाइफांना। जों दंफां लाइफांनि बिसय जेनेबा ओ। जों दंफां लाइफांखौ गायनांग जों ओ नुदों जोंनि एरिया बा जोंनि।
दों दों दो दु दु। द दो दो दु द दो द दो दु अ
जों दंफां लाइफांखौ जों दा बुहुद ओ। दानफायोबा जोङो ओ जोबनो थांगासि। मैं ओइ नगो नोंथाङाथ' मिथिखागोन ना औ। जेनेबा जों दंफां लाइफांखौ जोङो। ओ दानफायनाङा आरो जों खमायहोनाङा जों दंफां लाइफांखौ जोङो। जेनेबा खमायोबा जों जोबलाङोबा जों ओ। गरम बा बायदिसिनाजों। जों थानो हाया जों दाथ' जों नुदों जोंनि। गाबा जोंनि इदिजाखाय जों दा गोलोम बोथोर ना गोलोम बोथोराव जों थानोनो हाया गरम। बुरजों दा बेनि खारनानो जाद। दों जों दंफा लाइफांखौ जों मोननो थांला जों दा गासैआबो। जों मेइन रड जाजोब्बाय फाखा जाजोब्बाय हानि। लामायानो गैया होन। जायो दा बेफोरजोंनो जों बुहुद गरम मोननो थांदोंना नोंथां। जों जेनेबा जों दंफां। जों दंफां लाइफांखौ जों फोजोबस्रांबाय बा ओ। जोङो जेनेबा दानफायबाय। बेफोरखौ जोङो जो जोंनो जों बुजिनांगौ जों जेनेबा जों दंफां लाइफांखौ जों दान फायनाङा बा जों दोननांगौ जों दंफां लाइफांखौ दोनबासो जों जों दंफां लाइफांनिफ्राय जेनेबा जों बारहावा बा जों थान्दा बुस्थुखौ जों मोननो थाङो आरोना जों जेरै जों सान्दुुङाव। नोंथाङा दसे सम थाबानो गरम मोनो दा नोंथां दा औ। ओ जों दंफां सिङाव थाबा जों थान्दा मोनो एसेबाबो। जों जिसिबां हायो जों दंफां लाइफांखौ जों गायनांखसो जों फेदेरनांगौ सो गोला जों गिदि गि दि दंफां दोननांगौ लामा सेरबा जों न' खाथिफोरावहाय होमबासो जों बिनि थान्दाखौ जों मोनगोन जों बिनि अक्सि जेनबा जोङो बिनि बारहावाखौ जों मोननो थाङो जों जेनेबा जों इदि जों दंफां लाइफाङाव जों फोजोब स्रङोबा जों गरमजों जों थानो हानाय नङा आरो जों जेनेबा गोलोम बोथोरावथ' हायस जाखायो नालाय ओ गरमाहाय। औ जेनेबा जों जों नुदों जों जेनेबा हाजो एरियाफोराव दंफां लाइफां अभार था नायखाय थान्दायाबो बांसिन जोङो जोंनि जेनेबा जोंनि इदि आ एरियाखो बा जोंनि गामिफोराव जों ओ बेफोरखौ जों दंफां लाइफांखौ जों दाननायखाय जोंथ गरमजोंनो थानो हाया ओ दाथ' आं बिदि बुङो बो बिदिनो गरमफोरा बिजों दंफां लाइफां जोस्रांनाय खायबा ओ जोबनायखाय जों गरमखौ नुनो थाङा आरो नोंथां दा नोंथाङा ओ आंनि होननाया एसेनोसै दा नोंथाङा आरो बिनि बिसय बा मिथियोबा एसे फोरमायना हो होबानो जागोन आरो नोंथां
आतसा आं माने बेखौनो बुंगोन जे जों दंफां लाइफांखौ गोबां गोसो होनानै गायनांगौ बा जोङो बेखौ आदाल लानांगौ। मानो होनबा जोङो दंफां लाइफाङा जोंनि थाखाय बुहुद गोनां खामानि होयो खामानियाव सलायो जोंनि थाखाय जों दंफां लाइफां बेसेबां गायो अब्ला जोंनि जायगायाबो मो जां नुयो समायना नुयो बा जायगाफ्राबो थान्दा जायो बा अखाफोरखो लाबोयो होनना मिथिदों आङो ओमफाय जोङो बेसे हायो दंफां गायनांगौ मानो होनबा जोंनि दा जि-जिबायदि जायगायाव जोङो दङ बेफोराव जोङो न' लुनो थाखाय बा माबा मोनसे बन बा जोङो दानफाय दानफायनानै जोङो बिदिनो न' लुयो बा जोङो अर सावो बेफोरखौ जों खमायनांगौ मानो होनबा
औ
बेनो जों दंफां लाइफां दानफायोबा जोंना अक्सिजेनाबो खम जालाङो आरो आरो जोङो फिथाइ सामथाइ जों दंफांनिफ्रायनो मोनो जोंना जानाय लोंनाय जों दंफां लाइफांनिफ्राय मोनो बेफोराबो खम जालांगोन मानो होनबा जोङो फुरा जों दंफां लाइफांआवसो जों दा थांनानै थानाय बायदि बे गैयाबानो जोंना दा जेबो सलिया होनजायो मानो होनबा बेनो जोंनो अक्सिजेन होयो आरो जोंनि बे जे कार्बन डाइ अक्साइड गेस इखौ माने इयो गावनो बोनानै लायो दंफांङा दा होनबा जो बे कार्बन-डाइ अक्साइड लायो नालाय बे जोंनि थाखाय गाज्रि कार्बन डाइ अक्साइडआ जोंनो नांगौ अक्सिजेन बा बे दंफाङा गारज्रि बारखौ लासिगोन जोंनो मोजां बारखौ खौ होसिगोन बिदियाव माने जोंनो बुहुत सहाय खालायो आरो जि आरो जोङो दंफां लाइफांनिफ्राय जोङो बायदिसिना जों बनायनो हायो आरो गोनां गोनां खामानिखौ जों बाहायनो हायो। जों दंफां लाइफां दानफाय नाङा। नाथाय जोङो दानफायनानै जोङो न'आव बां लुयो बेयावबो जोंनो सहाय खालामो। मानो होनबा न' बां जोंनो थानो थाखाय मोजां सुबिदा होयो आरो बेल' नङा जे दंफाङा न' स' बानायनाय खामानि जोंनो आ बुहुत फेक्ट'रिफ्रावबो जों खामानि होयो।
औ।
हमना ला जोंनि न' न'आव जोङो टेबोल बा जों डेक्स बनायो बेयावबो जोंनि थाखाय गोनां। आरो जोङो अबेबा माबा मोनसे जोङो दै दैबानाफोर जादोंबा जोङो इयाव माने दै लामा जादोंबा जों बेयावहाय जोङो दलं बननानै जों बाहायो दंफांखौ। आरो जोङो बेनिफ्राय जोङो बेलेग बेलेग मुवाफोर बनायनो हायो। जेरै हमना ला जोङो साजायनो थाखाय बुस्थु बनायनायनो हायो। जोङो सोरखौबा माबा मोनसे मोजां साजायनानै दोननोबो हायो। ओ दंफांनिफ्रायनो बनायनो हायो आरो जों बाथाम थखथा मोनो। बे बेफोर माने जोंनि थाखाय बुहुत गोनां खामानियाव सलाय सलि होयो आरो। दाथ' जों दंफां लाइफांखौ जों मोजाङै बेसे फां गायो जोंनि थाखाय मोजां आरो जोङो जोंनि खामानियाव बिराद सहाय खालायो आरो जोङो माने दंफां लाइफांखौ गोरलै फायनो आबदाल लानांगौ मानो होनबा बे दंफां लाइफाङा माने जोङो आनजाद लाबासो दंफां लाइफाङा देरो। जोङो हमना ला जोङो मानसि आबाद मावदोंबाबो बे दंफां लाइफांनि आबाद मावदोंबाबो जों बेखौ आबदाल लानानै जेरै जों दैफोरखौ मोजाङै होनांगौ। बा जोङो हासारखौ मोजाङै है- होनांगौ। मानो होनबा बे दै गैयाबा दंफाङाबो देरनो हाया आरो आं फंनैसो दैनि खोथा बुंनो आरो
औ औ।
बिनि सायावनो दा जोङो दैयाथ' जोंनो नांखागो जोङो साननै बा सानथाम जों दै लोंबालासे थानो हाया। जोङो सानसे गाहाम जों दै सानसेयाव जोंनो सय लिटार सात लिटार दै नांगौ। जोंनि देहााया आरो जोङो थांनानै थाखाय जोङो दैया जोंनो सबनिफायबो गोनां गोनांथार जेरै दंफांफोराबो जोंनि थाखाय गोनां। थार बेबो दैयाबो जोंनि थाखाय गोनां। मानो होनबा सब जिब जुनार बा दंफां लाइफां बेफोर सब माने दैनि थाखायसो दै मोनबासो सलियो बा देरो। आरो दै गैयाबा दंफां फाइफाङाबो थांनानै थाया मानो होनबा रानस्रावोबो बिसोरनोबो दै हो नांगौ। दा जिब जुनारनोबो दै नांगौ। हमना ला बिसोरबो दै गाङो माने दै मोनबासो बिसोरबो देरनो हायो। एसेनो मोदोम बा देहायावबो दै नांगौ आरो जों सब जिबि थांना थानाय बुस्थु बेफोर माने दै नङाबा थांना थानो हाया।
औ।
जोंथ' मिथिखायो जों दैया मा मायाव बाहायो। जों फारसे बाहायो जेरै हमाब्ला जोङो ओ ओंखाम- ओंखाम ओंख्रि संनायनिफ्राय जों दुगैनायनि फाय जों फारै फारै बाहायलांजोबो आरो जों बांद्राय जाबा जोंंङो अबेबाफोर दै जमा जानायबा जोंङो दैमा एबा जोंङो फुख्रि बिदियाव जोंङो थांनानै ओ दुगैहैयो आरो जों थान्दा मोनो। आरो जों दैखौ मानिफ्राय मानिफ्राय मोनो होनबा जोंङो फख्रि होन दैमा होन आमबा जोंङो थिंखल होन बा जेरै मटर बरिं बाहा बहायो बेनिफ्रायबो मोननो हायो आरो। दाथ' जोंङो सब खामानियावनो बाहायजोबबाय नालाय जोंनि थाखाय माने दैखौबो जों सेभ खालामनांगौ मानो होनबा जों दैफोरखौबो लेथ खालायनो खालाय जाया मानो होनबा दै लेथ्रा जायो। बा जोंनाबो थानाय जायगाफोराबो लेथ्रा जायो आरो जेराव दै साब फा बेयाव जोंङो जिब जुनारफोरखौबो मोजां मोजां बा समायना रमायना जिब जुनारफोरखौ जों दोननो हायो।
औ
बो गुसु खालो बोथोरखौ बिदिनो जों मिलायै मिलायै जोंङो मोननै बुस्थुखौ बे दैबाबो जोंङो दंफां लाइफांबाबो जों आबदाल लानांगौ ना आंनि बुंनाया एसेबांसै दा बिथांङा एसे फोरमायफिननो हागोन गावनि साननाय खोथाफोरखौ
औ औ दा नोंथांङा जेनेबा ओ दै बाना बा दंफांनि बाथ्राखौ एसे ओ फोरमायना होनायखाय आंबो माने मोजां मोनदों बा गो गोजोननाय फैदों जेनेबा
औ
बेफोरखौ आरो मिथियै बाथ्राफोरखौ दा नोंथांङा बुजायनानै आं मोजां मोनदों आरो जेनेबा जों दै आरो ओ दंफांखौ जोंनो सियर सियर बेफोरखौ जोंनो नांथारगौ जों नोंथांङा जेनेबा बुंदों जों खाजों मा मा खालामनो हायो जों टेबोल बायदिसिना न' स' लुनो हायो जों फेदेरनांगौ बेफोर बाथ्राजों जों न' लुनानै थायो जों बेफोरखौनो जों जेनेबा आबदाल बा नायनानै जों गिदिर गिदिर दंफां फेदेरनांगौ आरो जों दंफांनिफ्रायनो जों बुहुद रोखोम रोखोम जेनेबा जों ओ जेनेबा ओ अक्सिजेना अक्सिजेनबा जोंङो थान्दा थान्दा मोनो आरो जों दै गैयाबा दंफांफोराबो जोंना मोजां जाया बा देरनो हाया देरख'नो हाया। बे दों दै दैबो दैफोरबो नांगौ आरो ना गायनायनिफ्राय ओ देरजासे होनोमबासो दंफांफोराबो मोजांङै थागोन नंङालाय रानसाव रुनसाव दंफांफोरा थैलांगोन आरोना बेनो आरो नोंथां दा नोंथांङाबो बुंनायखाय आंबो मोजां मोनदों मिथिदों बेफोर जेनेबा दं फांनि आरो दैनि बिसय नोंथांङाबा बुजायना हरदों जेनेबा आंबो मोजां मोनदों जेनेबा जेनेबा नोंथांङा जेनेबा गावनि गोसोनिफ्राय जेनेबा फोरमायहरदों आरो ना नोंथां।
औ औ
दा नों नोंथां आंनाबो एसे खामानि दं न'आवहाय एसे इमारजेेनसि जादों दा नोंथां आंङो ओ दसे समनि थाखाय न'आव थांथ'नांसिगोन आरो बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन नोंथां।
मोना
औ
औ गोजोननाय थाबाय दे